औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावदों नामा?
आं दा ओरैनोसो दङ नोंथां नोंलाय माबाफोर?
अ आं। बुनै ओ दङ आङो नोंथांजों मोनसे। सावरायनो होननानैसो आङो कल हर दोंमोन जोंनि औ जोंनि समाज। नुजाथिनाय माखासे उम गोब्राब समाजारि जेंनाफोरनि बागैसो आङो। सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन।
औ अब्ला आङो सावरायनोस दे ओ जोंहा दङ ओ-दासान्दि। आथिखालावहाय जोङो नुनो मोनो ओ-सम माखासे समाजारि जेंना ओ ओ जेरैहाय खोमसि फोथ थायनाय खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला। ओ-जोङो मिथिगौ समाज बियो मोनसे समाजनि ओ मोनसे थाखोनि मानसिनि माखासे गोरोन्थि सान सानखांथाय।
उम उम।
बबेबा आयदाखौ मोजाङै ओ नायबिजिरालासिनो एबा आनजाद। खालामालासिनो ओ-सै थो होननानै फोथायना लानायखौनो जोङो मा होननानै मिथियो खोमसि फोथायनाय। होननानै मिथिनाय जायो आरो।
औ।
माने जाय जाय बाथ्राफोरा नंखाय आरोना जाय बाथ्राफोरा माने। जोंनि रियेल लाइफआवहायो ओ-बियो जाथावना नङा। दा सुबुंफोरा बेफोरखौनो फोथायो आरो। ना बेफोरखौनो जोङो मा होननानै मिथियो खोमसि फोथायनाय होननानै। मिथियो आरो ओ-बिदिन्थि महरै जों लानो हायो जेनेबा हमनानै। नै ला जों अबावबा लामा हान्थिबाय आरोना जों लामा हान्थिनाय समाव जुदि। जोंनि सिगांजोंहायो। ओ मावजि गोसोम बारसलाङोबलायनो बियो मोनसे खैफोदनि सिन होननानै खायफ बेया फोथायो आरो ना माबा मोनसे खै फोद जायो एफोरबायदि होननानै ओ-फोथायो आरो। मानसिफोरा दा बेबो मोनसे मा खोमसि फोथायनाय आरो। बेथ बेबायदि नङा मावाजि बारस'योब्ला जे माबा मोनसे जायो। बेथ न--नङा आरोना दा माबायदिया दाबो फोथायो आथिखालाव दङ जों नुनो मोनो। जोंनि गोदोनि ओ आबौ आबै बा जोंनि आयं मादैमोन बिस नो खायफा खायफा दाबो फोथायो आरोना दाबो खोमसि फोथायनायनिफ्राय उदां जानो हायाखै। दा बेफोरखौहायो। जोङो बिसोरखौ ओ बेफोरनि बागै जोङो सांग्रां लाबोनो नांगोन आरो ना।
उम उम।
आरो मा होनदों सोरबा सोरबा सुबुङा ओ-बुहुत। माने भुटखौ फोथायो आरो ना। भुट दं होननानै फोथायो आरो दा बेफोरबो मायाव गोग गोग्लैयो खोमसि फोथायनायाव गोग्लैयो आरो। सुबुं समाजनि बयनिख्रुइबो बान गैयै सानखांथायफोरनि गेजेरावहाय गाहायसिना जाबाय दायना फोथायनाय आरोना दायना फोथायनाय बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जोंनि बर' समाजावहाय दायना फोथायनाया। दाबो जोङो नुनो थाङो आरो दायो बहुद खम जालांबाय खिन्थु बियो जोबस्रांनानै थाङाखै आरोना। दाबो जोङो खना खनला जोंनि बर' गामिनि खना खनला गामिफ्रावहाय नुनो थाङो आरो दायना फोथायनायखौहाय। जायनि जायनि गेजेरजों गोबां दावराव दावसि लाबोयो आरो गामियावहाय। आरो सोरबा बायदिया मा जायो बुलाय सुलाय जानानै जिउबो खोमानांगौ जानानै फैयो आरो मालाबा समाव दा बेबायदि जाथायाथ' जाथायखौ जों आंबो माने खोनानो मोनबाय आरोना। ओ खोनानो मोनबाय माने जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो नुनो हायो मालाबा समावहायो बेफोरखौ। दा गोबांथार दावराव दावसि लाबोयो आरो बेफोर समाजावहायो। बेफोरो जाहैबाय जोंनि समाजाव माने ओ मा होनदों? सोलोंथाइ बिथिङाव खम जानायनि थाखायनो बेफोरो जायो आरोना। सोलोंथाइ मोनैनि जाहोनाव गोदो गोदायथ' सोलोंथाइ मोनाखैमोन नालाय बेनिखायनो दाबो बिसोरो फोथायो आरोना बेफोरखौ दायना फोथायनाय खोमसि फोथायनाय। बेफोरो दाबो जोबनानै थाङाखै आबुङै सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो बेफोरो दा दायो सोलिगासिनो आरो खना खनला। आरोबाव मा होनदों सोरबा हौवा एबा आइजोखौ समाजनि थाखाय खैफोद होननानैबो साननानै लायो आरो था खायफा खायफाखौ सोरखौबा मा होनो ओ समाजनि थाखाय मोजां नङा बियो खैफोद लाबोगोन बेफोरबायदि आरोना सोरबा हिनजावसाखौ बा सोरबा हौवासाखौ बेफोरबायदि गाज्रि मुंबो सु-सुनायबो दङ आरो ना। बे बे मानसिनि नाम लाबानो आंहा माबा मोनसे जायो बेफोरबायदि खायफा खायफाया बुङोना। बिनि नामखौनो हाला बेफोरबायदिबो होनो दा बेफोरबो दाबो सोलियो आरोना जोबनानै थाङाखै। बेफोरो सोलिबाय थायो बेफोरनो गुलाय गुजाय लाबोयो समाजावहाय बेनिफ्राय इनिफ्राय मा होनदों ओ आरो दंबावो। ओ समाजाव माखासे जेंना दंबावो जोंहा जेरै अगेन आसार खान्थि माने जाय आसार खान्थिया ओ माने गनायजाथावै नङा आरोना बेखौनो जोङो अगेन आसार खान्थि होननानै बुंनो हायो। जेरैहाय ओ जिबौ सौजाब्ला माबा मोनसे अरजायोब्ला आरो जिबौजों अरजायोब्ला मा बिसोरखौ डक्टरनाव लाङा लाबानो जोङो मा खालामो अजा हमो आरो ना। दा अजा हमनानै ओ मोजां ट्रिटमेन्ट मोनालासिनो सुबुंनि जिउआ मा जानांगौ जायो गोमानांगौ जायो आरोना। थैनांगौ जानानै फैयो दा बेफोरो जाहैबाय माने सोलोंथाइ मोनैनि जाहोनाव बेफोरो जादों आरोना बे दाबो बेफोरखौनो फोथायो। दा दाबो जों नुनो मोनो डक्टरनाव लाङा लाब लाङा लासिनो बिराद अख्रा आरो ना खायफाफोरा। थायो खायसे खायसे न'राव जोबोद अख्रा अख्रा दङ बिसोर सोलोंथाइ मोनि ना लाय बिसोरो बिदिनो खालामो आरो।
औ औ।
लाङा लाबानो अजा हमनानै उनावहायो मोजाङै थि सम मथे थ्रिटमेन्ट मोनैजों दा बिसोरो ओ थैनांगौबो जायो आरोना बेमारिया हायो।
उम उम उम।
गोबांथार जिउ गोमालां बाय बेबायदिनि कार'नावबो जोंनि बर' समाजावहायो।
उम उम।
आरोबाव दं जेंना जोंहा बर' समाजाव जेंना दंबावो जोङो नुनो मोनो बर' समाज समासावल' नङा बियो गासिबो ओ हारिनि समासावनो जायो। जेरै आथोन फारागथि बेखौ होनदो जेन्डार डिसक्रिमिनेसन। ओ हौवासाफोरखौल' बांसिन माने माबा होनाय जायो गोसो होनाय जायो आरोना सोलोंथाइ बि थिङावनो होन गासिबो बिथिङावनो सुबिदाखौ सोरनो बांसिन होयो होनोब्ला हौवासाफोरखौल' बांसिन ओ सुबिदा होनाय जायोमोन आरो बांसिन। जेरै ओ न'खराव सोरहाबा गथ' गथाइ दङब्ला हौवासाखौल' बां सिन मोजाङै फोरोंनाय साबसिन स्कुलावहाय फिसिलिटि गोनांङाव जेनेबा सुबिदा गोनां फरायसालियाव सोनाय ओमबाय हिनजावसाफोरखौ इदिनो जानला मोनलाबा सोरखौबाथ' सोबावानो आरोना फरायसालियावहायो। दा बेफोरबो जोबनानै थांद्रायाखै होनजायो दाबो दङ गामि ख'ना खनला ओनसोलावहाय। दा बेफोरो जाहैबाय माखासे समाजनि जेंना आरो।
उम उम।
नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानोब्ला फोरमायनो हागोन।
औ आं नोंथांनिसिम ओ गोदो आरो दानि जुगावनो मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो बेनि बागैसे सावरायनो सानदों।
औ।
गोदो आरो दानि जुगाव जोङो नुयोब्ला गोबां सो-सोलायनाय नुनो मोनबाय। जेरै गिबियावनो दङ जोंना गारि मथर गारि मथरनि बेलायाव जों गोब बां सोलायनो नुनाय मोनबाय आरो आरोबाव ओ हौवास सा हिनजावसानि फोरागथि आरो आन्दो फोथायनाय नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरनो जोंना गोदोनि गोदो हायिनिफ्रायनो दङ बे गोदोनिफ्रायनो दङ आरो दासिमबो दंगासिनो दा जोङो गारि मथरनि बेलायाव होनोब्ला जोंना ओम बिगियान आरो बिरोंदामिननि हिसा बावजों मा होनो आरो बिगियान आरो बिरोंदामिननि माबाजों हेल्पजों जोङो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जेखौ जों बुङो। बेनि मददजों जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोन बाय दानि जुगाव गोदोनि समावथ' जों बहायबा थांनो थाखाय जों थाबायनांगौ एबा मोसौ‌ गारि म मोसौ गारि ओं मैदेर एबा गराय गारिफोरजों थांनांगौ जायोमोन दानि जुगावहाय जों आरो बेफोरबो जोंना माहाजोनथारबासो थायोमोन माहाजोनफोरनि न'आवल' थायोमोन गोदोनि जुगाव मोसौ गारिफ्रा। त' गराय गारिफ्रा आरो गोरिब मानसि फोरा जायनि न'खराव गैया बिसोरथ' थाबायनानैसो थांनागौ जायोमोन। दानि जुगाव जोङो गारि मथरानो जोबनो थांला जोङो ओ बासफोराबो जोबनो थांला जोङो टट' गारि बेटारि गारि जों जों बुङो एबा बयनिबो न'आवनो मोनफा मोनफा बाइक माबा स्कुटि एबा द दस्रा गारि जेनेबा गारि गिदिर साखा खबब्रै बेफोर बयनिबो न'आव थाखाजोबो खाफा खाफानाव थायाबाबो गारि मोनसेयाथ' थाखायो टाउन सहरावबाबो आरो गामि गामियावबो थाखायो बयनावबो दानि जुगाव
औ
बेफोरखौ सोलायनो मोनबाय आरोना गोदोनि समाव जोङो बहायबा थांनोबा एबा गोजान गहा टिसिमखौनो थांनोबा जों खस्थ' जायोमोन जोङो बिराद थाबायनाङो बा गारि मथर गवाटिसिमखौनो थांनोनो हायामोन दानि जोङो बास एभेलेबेल बास ओंखारबाय ट्रेन ओंखारबाय जोंना बेफोरनि हेफाजाबजों जोङो दसेनो सहै नो हायो पास धन्टा थिन घन्टा बिदियावनो सहैनो हायो जों गुवाटिसिमाव आरोबाव बाव दंबावो जोंहा हौवासा हिनजावसानि फोरागथिखौ नोंथाङा जेरै बुंदों दाबो सोलिगासिनो होननानै नंगौ बे खोथाया दाबोहाय गामि गफा गफा गामि गोथौ गोथौवाव दाबो सोलिगानो हिनजाव सा फिसाफोरखौ फोरोङै हौवासा फिसाफोरखौल' एसे गोनांथि होनाय बेफोरो दासि दासिमबो सोलिगासिनो गोदोनिफ्रायनो दङ बियो गोदोथ' हिनजावसा फिसाफोरखौ फोरोङामोन ओं हिनजावसाफ्रा फरायनानै जेबो खा माबा लाब गैया एबा ओ न'नि खामानिसो सोलोंनांगौ एबा ओन्दै समावनो बिलाइ हरनाय न'नि खामानिखौल' फोरोंनाय स्कुलाव थांनो मोनै बेफोर गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो हिनजावसा गथ'फोरजों आरो दानि जुगाव नायनो थाङोबा हिनजावसाफोरा हौवासाफोरनिफ्राय खम नंला जों बांसिनानो जेरावबो नुनो मोनोखि हिनजावसाफोरा होवा -हौवासाफोरखौ उनावसो गारबोबाय होननानै हिवा हिन्जावसाफोरा आवगायबोगासिनो नो जे जेरावबो जेन' फरायनायनि बेलायावबो साख्रि साख्रिफ्रावबो एबा अ अफिसफोराव जों बहायबा थाङोब्ला जों हिनजावसाफोर हिनजावसाफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो हौवासा फोरनिफ्राय समान समान एबा गोजौ माबायाव गोजौ फस्टआव मावनाय जिरायनाय बेबादिनो जों नुनो मोनो हिनजावसाफोरखौबो आरो जोङो दाथ' जोंना प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट नाबो जोंना हिनजावानो
औ औ
साफ्राबो हौवासा फोरनिफ्राय खम नंला आरोना दानि जुगावहाय दासिमबो दं माब्रै गामि गफाफोराव दासिमबो एफा एनै दङ खिन्थु गोबां सोलायनो मोनबाय नुनो मोनबाय आरोना सोलायनाय नुनो मोनबाय गोदो निफ्राय दानि जुगाव आरोबाव दंबावो जोंना हारि फारागथि खालामनाय हारि फारागथियाव जोंना गोदोनि समावथ' जोंखौ बर' मानसिफोरखौ जों बिराद मुगैजायोमोन। जोङो अमा बेद दर जाग्रा जों गेसाव गोफोन जाग्रा अमाखौनो बिसोरो मोजां मानि जोंखौ मोजां बुस्थु जाया हाग्रानि जानला मोनला बुस्थु जालाबायो लेथ्रा बुस्थु जायो होननानैसो जोङो माबाजायोमोन मुगै जायोमोन बेलेग जाथिफोरजों एबा जों जानाय थोरसियाव नङाबा जों जिरायनाय सियारावनो जोंजों जिरायफायामोन दानि जुगाव बेफोरखौ बिराद सोलायनाय नुनो मोनबाय जोङो सोलों सोलोंथाय लानानै मानसि फोरनि माबायाव साननाय हनायफ्रा सोलायबाय आरो ना दानि जुगनिया मानो होनोबा जोङो दानि जुगावहाय फरायनायफ्राबो जोंना ज' कलेज एके एखे कलेज एखे इउनिभारसिटि एखे स्कुलावनो जों ज' फरायनानै जेनेबा जों गासिबो एखे मिडियामाव फरायनानै जेनेबा गोदोहायथ' बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिद बिदिल' थायोमोन बर'फ्रा बर' मिडियामाव एबा एसामिस फ्रा एसामिस मिदियामाव बिदिल' बिदिल' दानि जुगाव जों गासैबो जव बेलेग हारिनाबो जोङो मोनसे